हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रियावनो दङ' ना?
औ फ्रियावनो दं।
ओ बिदिब्ला नोंथांनाव ना जों मैथाजों बोरै सङो आं सोंनो हागोन ना?
एसे एनैखौलाय
दे होमबा नोंथाङा फोरमायदो एसे।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै। अ माने जोङो
मैथाजों नाजों सङोब्ला गिबियावनो
मैथाखौ
औ नोंथां खोनादों उम उम खोना
माने जोङो मैथाजों नाजों सङोब्ला
गिबियावनो मैथाखौ
औ मैथाखौ खाना लाबोनानै बिदिनो मोजाङै सायनानै सुनांगोन आरो नाखौबो इदिनो हमनानै लाबोनानै एबा बायनानै लाबोनानै
मोजाङै औ नोंथां।
ओमफाय बिनि उनावहाय बिदिनो अरदाबावहाय सारायखौ जाननानै ऐ मा
सारायखौ दुंहोनानै
थाव होनानै नाखौ एसे एवग्रोनांगोन आरो।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां औ माने
औ नोंथां। बिनि उनाव
खौ इदिनो हायखांना दोनथ'नांगोन आरो।
औ नोंथां।
ऐ मैथाखौबो